नोंथां
हेल' नोंथां। अ नोंथाङा दायो फ्रि ना?
औ नोंथां ओरैनो दं जिरायनानै। फ्रियालाय फ्रि।
ओ ओमफ्राय खबरफ्रा बोरै मोजां दा?
खबराथ' नै नोंथां बिदिनोसै मोजां गाज्रि गेजेरावनो दं आरोना।
ओ
नोंथाङालाय दा नोंथाङालाय दालाय माथो खालामदों?
नोंबो ओरैनो जेरायना दंदो।
खबर सबर मोजां ना नोंथां?
औ मोजाङानो उम।
मोजा गायनाय फुनायालाय बोरै?
गायनाय फुनाया दायो खरान होगासिनो दंना ओंखायनो गायनो मोनथावबाय दासिमबो।
अ। जोंना नै गायगासिनो दं नोंथां।
नोंसिनिथिंलाय गायनो मोनबाय?
गायनाया नै गायगासिनो दं नोंथां। माने जोबथ'वाखै आरोना
ओ
अफ गरमथालै नोंथां माथो। नोंसोरनिथिजालाय बोथोरफ्रा बोरै?
बोथोरफा बिदिनो अखाथ' हायाखै खराव एसे हादोंमोन ओमफ्राय दायो गैया। हानायानो जाथआखै अखाया।
जोंनिखियायाबो हराव थाइफ्रि दंल'मोन ओमफफ्राय हानाय हायासैनो माथो।
उम
उम
ओफाय ओरैनो माबाफ्रा नोंसनिथिं गो-गोलोम बोथोराव मा मा मे-मैगंफोर मोनो जेनेबा
गोलोम बोथोरावथ' नै दा जोंहा गायनायाथ' सबाय बिमा गायदों आरो मा होनो थबो सबायबिमा गायदों थास' गायदों आरो खांख्रिखला लाव बायदिसिना दंलै नोंथां जोगोनाथ फोरबो दं
अ
नोंथांमोननिखौलाय मा मा गायनाय जायो
जोंनिथिंबो बेनो मोनो जोगोनार ओमफफ्राय मा होन पटल आलु आलुआाथ' बार मास मोनखायो र ओमफफ्राय पटल लाव खुमब्रा बे मैथा मैथा बांगाल मैथा गोजा ओमफ्राय बिराद मैगं मोनो आरो इदिनो ओ ओमफ्राय माबा ओ बहलफोरखौथ' दा मोनाना?
बहलखौ मो-मोनो नोंथां जोंनिखिजाय दंथ'
ए
माने बारा थाइबांला आरोना बे मोननायालाय मोनो जिंखाबो मोनो बहलबो मोनो।
औ जोंथिं माने इसेबां मोननाय जाया आरो बहलफोर आं मने बदियाव गैया सानो जानाय नङा सानदों आरो आरो थास' बिबार मोनो नोंथां मोन्निथिं
औ मोनो नोंथां बे जोंहा थास' गायदोंना बेयावनो ओंखारो बोथिसेसोआ ओंखारो नोंदां बारा बुरजा गायाखै गायनायालाय एसेल' गायदों नोंथांमोननि बारिैयावलाय मा मा दं
जोंनि बारियावथ' ओरैनोथ' जेनेबा जाथावना बुस्थु होनबाबो बारा गैया आनारस दङ थाइजौ दङ खान्थाल दङ बे एल'सो दङ बा खि जेबो गैया ओमफ्राय नारेंखल दङ आरो नारेंखल दङ आंनैसो नालेंखर दङ बेफोरनोसै ओमफ्राय नोंथां नोंथांमोननियावलाय मा मा दङ
जोंनाव दंनायाथ' गोबां बुस्थु दं नोंथां माबा मा होनो ल लेरख'ना मा होनो नोंथां लेरख'ना लेथिखु होनो बे दङ आरो खान्थाल थाइजौ लिसु दं आरो आमलाइ दं दालिम दं आरो नारेंखल दं गय दंफांफोर दं आरोना नोंथां
औ
आरो बादामबो नै जोंहा बादामबो एसे गायदों आरोना नोंथां माने खाजु बादाम ना मा होनो
औ
खाजु बादाम गायदों आरो
औ
फाइ नोंथां नै आं नोंनाव माबा मोनसे सोंगौमोन नोंथाङा सोंनो हागोन नामा सोंनो
ओ दे सोंदे हागोन दे
अ मा होनो ओ जोंहा एसे माबा गायनो नागिरदोंमोन नोंथां हालदै बे हालदै गायनायाव माबाफोर हासारफोर होबा मोजां जागोन नामा आरो मा मा होबा मोजां जागोन बेफोरनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायना होगोन नामा फोरमायनो हागोन माने हालदै गायनायाव माबायदि गायनांगौ
हालदिखौथ' जोंहा माने न'आव न'आवबो बारा गायनाय जाया नालाय ओंखायनो एसेबां नलेज गैया हासार हालदैयावथ' हासार होलायाबो जायो खोमा दा माने गो ओरैनो एसे मोजां जानायनि थाखाय गोबोर हासार फोर होबा मोजां जायो आरो न' आव थानाय गोबोर हासारफोरा दा बेलेग रासायनारि हासार होयैआ मोजां जागोन आरो
रासायनारि खोनानो मोन्दों माथो नोंथां रासायनारि हासार होबा हाया गाज्रि जायो होननाय खोनानो मोनदों माथो
औ अ अ ओंखायनोथ' आं नोंखौ होनाङा बुंदों रासायनारि हासार होबाथाय हायाबो गाज्रि आरो हा हालदियाबो माने एसे जानो बोरैबा जायो आरो माने बे मुलि नि बुस्थु नालाय ओंखायनो एसे गिथावना जायो आरो ओंखायनो बेना हालदिआव बिदि रासायनारि हासार होयैआनो मोजां जायो
औ औ होनोमबा नोंथां गोबोरखि हासार होनायानो मोजां जागोन खोमादां ना
औ
नोंथाङा माबा मोनसे मोनथिया मोनथिनो लुगैदों नामा नोंथां
औ मिथिनायाथ' गोबां मिथिनो लुबैनांगौ दं उम नोंथाङा ओ नोंथांमोनालाय हजोङो दायो मा मा माइ गायोयो दैलांआवलाय
दैलांआव माइ गायाथ' जोंना नै माबा मा होनो ओ जय ना मा होनो जया रन्जित बेनिफ्राय सिला बोथार ना मा माइ ओमफ्राय बिदिनो बायदि बायदि माइ गायो नोंथां आं बारा मोनथिजोबा आरोना माइनि बागै बै बिदिनो सोलिबाय थायो बे जे जेखौ गायनायाथ' जोंना रनजित माइखौनो बांसिन गायो
औ
नोंथां नोंथांमोननिखैजायलाय
मायो जोंथिंबो बिदिनो गायो रनजित माइसालि जोसा माइब्रा ओमफ्राय बायसुमति बिराद बिराद नाम दं नाम माखासेखौ मिथिबा बेफोर माइखौनो गायनाय जायो आरो बांसिन जोंनिथिं रनजित गायो ओमफ्राय ओरै नो मा माइब्राखौबो गायो मानसिफ्रा बैसागु मागोआव बिदिनो। आ बाय आ बाय जथायाय आरो माइब्राखौबो।
अ'।
औ। नोंसिनि थिंजाय माइब्रा गायना गाया? हा। नोंसिनिथिं माइब्रा गायगोना गाया नोंसिनिथिं माइब्रा जोसा गायगोना गाया?
मानो ना माइब्राया बैसागु माइब्राया मागो बैसागुनि थाखाय नां खोनादों हेल' मागो बैसागुनि थाख भाहायनांगौना नोंथां। दात गाय गायानो माइब्राखौ हा जायो नोंथां। खोनादों नोंथां?
औ। ‌ खोना
हेल' औ माइब्रा खौ गायबाथाय मोननै मुलाम्फा जायो नोंथां। मुलाम्फाया जाहैदों। बाव माबा माहोनो फिथा जानो थाखायबो जाबाय आरो। माइब्रायाथ' बेसेन गोसा ना नोंथां।
माइब्राखौ फाननानै माने न'खराव खरसा जानो थाखाय दिहुननो हायो आरो ना नोंथां। खोनादोंना नोंथां? हेल' नोंथां। हेल' नोंथांनिखौ एसे लासै खोनाबाय। हेल' नोंथां। हेल' हेल' नेट गैला नामब्रा
हेल' औ दे होन्दो
खोनादों?
बुंदो दे।
ओमफाय नोंथाङा मा फिथाइखौ जानानै बांसिन मोजां मोनो?
आंथ' ओरै नो थाइजौ खान्थालखौनो गाना मोजां मोनो आं बांसिन थाइजौ फिथाइ दायो आङो। आ-आरो आनारसफोर जायो ल'आव लकेलाव जा जा मोनो बेखौनो जायो। मानोना ओ दे देहानि थाखाय मोजां आरो गरमावबो मोजां जां जायो जानो।
औ नोंथां।
ओरैनो ओरैनो टाउन सहरफोराव थांबा आ-आफेल आंगुर जायो आरो ओ सम सम
ओमफाय नोंथाङालाय मा जाना मोजां मोनबा
नोंथां आंथ' बांसिन जानो मोजां मोनो होनबाथ'। आङो। माने थाइजौखौ बांसिन मोजां मोनो आरोना नोंथां। माने थाइजौआ उम बिदिनो। सिजेनाव सो मोनो नालाय ओंखायनो खान्थालखौबो जानो मोजां मोनो होमबाबो खान्थालखौ जाबा एसे गरम मोनो ना ओंखायनो जानो बायो आरो ना नोंथां।
आ।
ओमफाय थाइजौखौ मोजांसिन मोनो आरो आं बयनिख्राबो।
औ। हेलौ नोंथां खोनादों उम दा नोंथांजों नोंथांजों रायलायनानै जोबोद मोजां मोनदों नोंथाङाथ' जोबोद एउ ओ नों-नोंथांमोनथिं ओरैनो जेनेबा खमला फोर मोनो नामा?
ओ नोंथां खमलाखौथ' जोंनिखिजाय औ औ नोंथां खोनादों दा हेलौ
औ खोनादों
खमलाखौथ' जोंनिखिसाय मा होनो मोननायाथ' मोनो सोरनावबा सोरनावबा मोनो नाथाय जोंहा जोंनाव गैया आरोना
आ होमबा बे ना होमबा नोंथां ओ नोंथाजों रायलायना जोबोर मोजां मोनबाय जोंना थाइमाबबो जाबाय दोनथ'सै होनबालाय
औ औ नोंथां दे